नो थां
हेलौ उम औ खोनादों नोंथां
औ औ
नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा आंनो
औ होजागोन
अह बिदिब्ला जों बर'फोरनि ओ जानाय लोंनायनि बागै एसे सावरायदों नङा होनब्ला
औ औ जागोन दे नोंथां सावरायजागोन
जोंहा बर'नि जानाय लोंनाय होनब्ला जानायनि बेलायाव जोंहा ओंख्रिफोरनि बागै एसे सावरायनि ओ गिबियावनो जोंहा ओंख्रि होनोब्ला अनला खौनो बांसिन ओ नोजोर बोनो हायो ओ जेरावहाय जोंहा फुजा औ फुजा फोरबोनि बेलायावबा जाहा हाबा हुखानि बेलायाव ओ जोंहा अनला नङाब्लानो जाया बेफोरबायदि आथिखालावबो गोदोनिफ्राय सोलिबोफागासिनो औ नोंथांमोननि ओनसोलाव अनलाखौ जेनेबा माजों माजों जायो बेखौ एसे फोरमायग्रोदो।
औ। जोंनि ओनसोलाव अनलाखौ होननानै बुङोब्ला जोंहा अनलाखौथ' जोङो अनला खारै होननानैसो बांसिनै मिथिनो मोनो। बेनि अनगायैबो जोंहा बर'फोरा हाय अनला गोखै जायो आरो ना। बे मोनसे ओंख्रि बेबो जेरैहाय जों थाइस्रि बिबार बारनाय समावहाय अनला गोखै जायो थायस्रि बिबारजों नाजों बेनिफ्राय थायगिर फिथाइ थायनाय समावहाय थाइगिरजों अनलाजों आरो नाजों बेफोरबायदिखौ जायो आरो बिदिनो गोखै होदेर होननानै जोङो खायसे ओंख्रि अनला ओंख्रिखौ संनायखौ नुनो मोनो आरो ना। बेफोरजों बे अनला होननानै बुङोब्ला अनलाया गोबाङैनो जोंनि बर' हारिमुजों गोथौ सोमोन्दो गोनां बुंजागोन जेरै जोंहा आबादनि बिथिङावबो जोङो अनला ओंख्रिखौ माइ गोरलै ओंखार जेनबा बेवहाय फुजा बावनायावहाय अनला ओंख्रिखौ गिबि जाजेनो। बेनिफ्राय आरो जों ओ जेरैहाय हिनजाव गोदाननि हाथासुनि हाथा ओंखाम खुरनाय बेवहायबो जोंहा अनला ओंख्रिखौ हिनजाव गोदाना हौवा गोदानानि न'खराव गिबि इसिङावहाय आगान होजेनबा बा ओंखाम संजेनबाथाय बेखौ सङो। बिदिनो जोंहा बे थायस्रिजों अनलाजों होनायाव खैयावबो जोंहा ओ बे बोथोराव लायनो ए जोंनि आइ ओंखारनाय होननानै जे बुङो, बे बेराम ओरैनो गोसारो आरोना बे समावहाय जोंहा थाइस्रि बिबारा बारो नालाय औ जोङो बे दि बिबारखौ अनलाजों जायोब्लाथाय लायनो ओ बे आइ बेरामा जानो हाया होननानै जोंनि बर'फोरा फोथायनाय दङ आरो दा जोङो बेबायदिनो बो जाबोगासिनो दङ नाथायबो जोंहा बे थायसे दंफां बेफोरबायदि खायसे थि दंफांफोरा गोमालांनो हमनायखौ जों नुनो मोन दों आरोना लासै लासैनो अब्लाबो जोंनि औ फोरा जे बे खान्थिखौ मोनथिगौ नालाय गामिफोराव बा गोजानाव मोनोब्लाबो जों लानानै फैनानै बै समावहाय जों बोथिसेबाबो थाइस्रि बिबार जों अनलाजों जायो आरो ना जाहाथे जोंनाव बे आइ बेरामा जानो हाया बेनि थाखाय थिग बिब्दिनो जों अनला होननानै बुङोब्ला गोबां ओ हाबा हुखाफोराव बा जोंनि गोबां नेमखान्थियाव बाहाय जायो। बिदिनो आंनो सोंनो सानो जे जोंहा अनलाखौ खालि बेदरजों नाजोंल' बिदिबो नङा जों ओरैनोबो जाजायो नोंथां फोरमायनानै होनो हागोन ना जे जों मा मा रोखोमै जाजायो अनलाखौ।
औ ओ जोंहा बेदर होनोब्ला जेनेबा बेदरजोंल' नङा बेदरनि अनगायै जोङो जेनेबा माजों माजों जायो होनोब्ला जों बेदरखौ जेनेबा अनला मेवाइ बेनिफ्राय अनलाजों उम मा होनो सेफालि बि बार बेनिफ्राय अनलाजों गाम्बारि बि बार
औ औ बेथ' जोंहा गाम्बारि बिबारा दोरोङारि समनिफ्रायनो सोलिबोनाय आरोना नोंथां
औ औ नंगौ
आरो बे जोंहा बुंदोंमोन अनला गोखै आरो अनला खारै होननानै जोंहा बे अनदला गोखाबो थांबाय आरो ना मोनसे अ दे फोरमायलांनाय
औ बेनिफ्राय जोङो थाइबें बिलाइजों अनला बिदिनो ओ बासुखा होनना बुङो जों जायखौ बासिकि होननानैबो मिथियो नङा हब्ला औ बेजोंबो जोंहा ओ जायो ओ अनलाखौ ओ बिदिनो ओ खायसे खायसे ओ मा होनगोन बेखौ जेनेबा ओ मुदुफुल बिबारना मा होनो बेखौ? अ बेजोंबो जायो नङा होनबा? बिलाइजोंबो एबा बिबारजोंबो होफायो। औ थिख बेबायदिनो ओ बेनिफ्राय जों अनलाखौ खायसे खायसे बेदर होनोब्ला जों खायसेया साम' ओंख्रिजोंबो जायो अनलाखौ।
नंगौ नंगौ नंगौ
बेदिनो अ बेनिफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बे मा होनगोन बेखौ अनला ओंख्रि बा बेदर ना बेदरनि अनगायै ओ नाफामफोर बा बाथोननि बेलायाव नाफामफोर बा मा मा बाथोन जायो जेनेबा?
औ जोंहा जेरैहाय जोंनि बर'फोरनि जामुंआव जोंहा नाफामाबोथ' मोनसे एसे गाहाय नालाय जोंनि ओंख्रि बा जोंनि बा थोनबो बुंजागोन बे बेबो जायो बा जायो बिदि आरो ना बेबो मोनसे बेनि ओमफ्राय जोंहा जेरैहाय बर'फोरा बुङोब्ला गांजेमा जाथोसे गांजेमा होननाय जे दोङो बेखौबो ओमफ्राय जुदि जों माब्लाबा ना गुरहैनायाव इसेल' बा थोजासे नाफोर मोनबोआब्ला थाय बेख बेखौहाय जोङो बानलु फियास बायदि होफानानै बाथोन जानायखौ नुनो मोनो। नानि बाथोनबा जोंहा जेरै एंखावरिफोर मोनबोयोब्ला एंखावरि बाथोन एवनानै आरोना बेनिफ्राय जोङो जा जोंनि ना गुरनो थांनायाव मोनबोनाय ओ जे नाफोर बेखौहाय
ए मोनाब्लाथाय बेबायदिनो बाथोन जानायखौ नुनो मोनो आरोना जेरै जोंहा ना गोरानजों ना गोरान बाथोनबो जायो दैज्लां बोथोराव इनिफ्राय जोङो गांजेमा बाथोन बाथोनाथ' जोंनि बर'नि गिबि सारियावनो थाखानाय बाथ थोनालाय बाथ बाथोन होननानै बुङोब्ला जायखौ जोङो जोंनि जेरैहाय ब जोंनि ओम बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान बायदिफोर खुङोब्ला थाय जोंहा जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि समनिफ्राय दासिम औ बेखौ बेफोरबायदि मुंदांखा बा दोरोङारि समनिफ्रायनो जाबोनाय बेफोर बेफोरबायदि ओंख्रिखौ जोंहा जाहोनाय नुनो मोनो आरो ना गिदिर-गिदिर जोङो मेलावहाय बिबुंथि होनो लिंनाय आलासिफोरनो थ' बेबायदिनो जोंहा बे ओ गांजेमा बाथोन, एंखावरि बाथोन, ना बाथोन, जेरै सि सें गोरैनि बाथोन होननानै बुङो बेफो बांसिन जानाय नुयो आरो जेरैहाय। खांख्राय। दङ जोंहा बर'फोरा खांख्राइ ग खांख्राइ हमनायावबो जोबोरैनो। ओ गोरों होननानै। बुंनांगोन आरोना जेखौहाय जोङो खांख्राइखौ। बाथोन जानायखौ नुयो आरो बे खांख्राइखौथ' जोंहा बाथोनल' नङा। जेरैहाय मैथाजों एवथाब। नानै जानायबो नुयो बा ओंख्रि गुयो। मैथा ओ जों। बा जेरैहाय औवा मेवाइफोरजोंहाय। अनलाजों बिदि होनानैबो जाख माने नुयो आरो ना। दा आङो बिब्दिनो जोंहा मोनसे। जे ओंख्रि बा मैगं होननानै बुंगोन जोङो जायखौहाय दिनैनि मुगायाव गोबाङैनो नुनो मोनला माने। गोदोनि मुगायाव जोबोद मोन नाथाय। थाय दा गोमालांनो हमदों आरो ना खायसे ओ जोंनि मैगं थाइगंफोराहाय अब्लाबो जों बेफोरखौ जे जोंनि। थोरि थानाय जायगाफोरावहाय मोनो जेरै- खेरा दाफिनि होनो। जोंथ' मानसि बुङो नालाय जोंनि ओनसोलावहाय। दा बे ख्रिखौ आङो ओ जे उन्दै समाव ओ मोनजादोंमोनब्लाबो दिनैसिम माने दासिम मोनजाफिना आरो ना अब्ला आं नोंथांनियावबो एसे सोंनो सानो बे मैगंनि सोमोन्दै नोंथाङा मिथिगौब्लाथाय। माबायदिहाय माजों जाजायो। फोरमायनानै होनो हागोन ना।
अ' ओ नोंथाङा आंङो बे मैगंखौ दिनैसिम माने नुफेराखैबो आरोना। ओ जायखौ सिनायाबो जोंनि। जायगावमा
नंगौ नोंथां। औ जोंनि ओनसोलावहाय गोबां। थाङोमोन आर आरो ना ओ नाथाय दायो बेयो जोंहा। जेरैहाय थोरिफोरखौ जोङो न' लुनायाव बा। ओ बायदिसिना खामानियाव। गानजोबनाय जायो नालाय बेनिफ्राय जोंहा जेब्ला दै फोर लोमनानै थाङो अब्ला बेयावहाय थोरिया बांद्राय जाफिनाय नङा जे गोरान जायगा बा गोजौ जायगाफ्रावसो जायो नालाय बे ओंखायनो बेफोरो गोमा न लुबाय आरो ना अब्लाबो जोङो खायसे आइजोफोरा जोंहा जेरैहाय मैगं थाइगं खााबथिंनानै फानो नालाय बाजा बा जोंनि सक बेफोराव जों माब्लाबा मोननो थाङो आरो ना आइजो फोरा नागिरनानै लाबोनायखौ बे खेरा दाफिनिखौ
अ ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बाथोन होनोब्ला जेनेबा खुसेंग्रा बाथोनफोरखौ जायोना जाया?
औ नंगौ नोंथां बेबो जोंनि बर'फोरनि मोनसे बाख थोनाव गोग्लैयो बे गुसिंग्रा बाथोनखौबो जानाय जोंनि ओनसो लावबो
औ बेनिफ्राय ओ नानि बेलायाव थांबाय जोंहा बेनिफ्राय जोंहा साम' जिथु बर'नि मोनसे जाग्रा नङा होनब्ला बेबो
औ
नोंथांमोननि जायगायाव ओ मा मा साम'खौ मोननो थाङो जेनेब्ला साम' लादाय ओ मा होनो बेखौ साम' लेंग्रि ना मा होनो? अ बेफोरबायदि साम'खौ मोनोना मानों
ओं नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बिब्दिनो जेरैहाय साम' गोलाव आरो साम' गुसुं बै साम' ओ बे दाब्ला साम
साम' दुनायखं ना मा होनो ना औ औ
ओ जोंनि ओनसोलावहाय जों सानफ्रोमबो जानायाव बाहायो आरोना बे गोलावखौ आं नैसिमबो जायाखै अब्लाबो गुबुन दा जो जायो आरो बिसेनसोलाव
औ
औ।
अ बिदिब्ला नोंथांनिफ्राय गोबां खोथा मोनथिनो मोनबाय। न साफायखरथाबाय नों
खाबु बेयावनो फोजोबथ'सै नामा?
औ जागोन नोंथां